औ नोंथां खोनादों ना
खोनादों
औ औ जोङो बिदिब्ला मा आयदानि सायाव सावरायनो दा नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायदो
जोङो माने दा मानि सायाव सावरायनो होनबा दा जोङो आथिखालनि सायावनो सावरायनांसिगोन नोंथां मा होनोब्ला आथिखालाव जोङो दाथ' गरम बोथोर फैबाय ना जों गम गरम बोथोर फैनाय फैनाय बिनि उनाव जोङो मा मा खालामो फरायसाफोरा बा दा गरम बोथोर जानाय समाव जोङो मा मा आबाद मावो बिनि सायाव सावरायनोसै खोमा नोंथां
जायो नोंथां म
नोंथां माने नों एसे बुंहरदो खोमा नोंथां
औ औ एक्सुलि जोंनाथ' दा नैबे दैज्लां बोथोराव ओ आबाद बोथोराव बयबो आबाद मावो जाय आबाद मावनानै जायो ओमफ्राय दैज्लां बोथोर फैनाय लोगो लोगोनो ओरैनो जोंनि ओनसोलावथ' एसे अखा हानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमा नोंथां ओरैनो जोंना थोरखौ मोननै बाहागोआव आव रानदों नङा मेसें आरो दैज्लां बोथोर ओमफ्राय आरो बे दैज्लां बोथोराव माखासे आबादफोर मावो जेरै माइ ओमफ्राय मैगं थाइगं दङ आरो दैज्लां बोथोराव जानाय मैगं थाइगंआ मेसें बोथोराव जाया बे मैगं थाइगं आबो जोंना मोन्नै बाहागोआव राननाय आरो मेसें आरो दैज्लां बोथोरनि दा मेसें ब दैज्लां बोथोराव मावनाय मैगं थाइगं होननानै बुङोब्ला माबा दङ फाथो मैथा मैथा बांगाल बिदिनो सबायबिमा बायदिसिना मानलाग्रा
नंगौ नंगौ
सोर बेफोरखौ जोङो मा होनो दैज्लां बोथोराव मावो नङा होमबा
औ
ओमफाय दाथ' जोंना आबाद फोथाराव खोथिया फोनानै खोथिया फोनाय आरो सोरनावबा खोथिया फुनाय सोरनावबा गायनो थाखाय हालेवनाय सोलिगासिनो दङ दासान्दि नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
ओरैनोथ' जोंना माइ दुब्लि हाया जोंनि ओनसोलावहाय ओ दैमा खाथि जानायनि थाखाय माने दलहा खाय एसे अखा हाबानो दै लोमनाय जायो आरो सम सम ओमफ्राय औ आरो जोंनावहाय आबाद मावनाय आदब खायदाया गोदोनिफ्राय दासिम गोबां सोलायबोबाय गोदोनि दिनाव जोंनि ओनसोलाव माने जोङो मोसौफोरजों हालेवनायखौ गोबां नुयोमोन नाथाय आथिखाल जोङो मोसौजों हालेवनायखौनो नुनो थांलिया नङा होमबा नोंथां जोंनि जोंनि गामियावथ' न'खरफ्रामबो ओ मोसौआ हालिसे हालिनाय बेबायदि गोदोनि समाव जों उन्दै उन्दै समाव नुबोयोमोन नाथाय दानिया मोसौ बेबायदि हालिगोनां न'खरखौनो नुनो थांलिया माने नुब्लाबो गोगो जोबोद खमसै गंफा गंनै न'खरावल' बेबायदि मोसौ हालि थानायखौ नुसै आजिखालि बयबो गोदान आदब गोदान आयदा गोदान टेक्न'लजि जेरै ट्रेक्टरफोरखौ बाहायनानै माने खम समनि गेजेरावनो गोबां हालौवनो हानायखौ नोजोर होनानै मा होनदों गोदान आगजुखौ बाहायबाय नङा हबा नोंथां
नंगौ नोंथां
जोंनावथ' दासान्दि ट्रेक्टरजोंनो हालौजोबसै बयबो बेबायदि गोदोनि नांगोल जुंगाल आगालफोरखौ बाहायनानै हालौलियानो खालि हालौवो होनबा जायफोरा गैथारा रांखान्थियाव एसे गोग्लैसोनाय दासिमबो बैफोर न'खरफोराल' माने मोसौजों हालौसै आरो
औ
औ ओमफ्राय ओरैनोथ' जोंनि ओनसोलाव माइ आबादखौ गोदोनिफ्राय फ्रायनो बांसिन आंनि नुबोनायाव ओ रन्जित माइ ओमफ्राय माखासे फोरबोआव जेरै जोंना बर'फोरना माखासे फोरबो दंबा मागो आरो बैसागो बे मोननै फोरबोआव जोंहा ओ मागो फोरबोआवहाय जों फिथा जायो आरो बैसागो फोरबोआवबो जोङो फिथा लावदुमखौनो जायो सौराय जायो बेफोरखौ नोजोर होनानै दासिमबो जों गामियाव गंफा गंनै न'खराव मा होनो ओ जोसा आरो माइब्राखौ मावो जोसा आरो माइब्राखौथ' आजिखालि बयबो न'खरानो मावला जों गामियाव माने जोंनि ओनसोलाव गोबां खम मावसै गामि गामि ओनसोलावबो बिदिनो बयबो न'खरानो माइब्रा आरो जोसा माइरंखौ मा-माइखौ मान माने आबादखौ मावलिया नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
ओरैनो दा नोंथांमोननिखै ओ माबायदि आबाद मावनाया सोलिगासिनो दङ नोंथाङा एसे फोरमायदो
औ नोंथां माने नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों माने जोंनि हालामावबो बा जोंनि जायगायावबो बेफोरबायदि बेबायदि आबादखौ मावनाय जायो आरो बिदिनो जोंनियावबो माने एसे अखा हायोब्लानो माने गाहाय जायगा नालाय बे जायगायाव माने दै लोमो जायनि जाहोनाव आबाद गायोब्लाबो माखासे समाव माने दैयाव थानानै दैयाव दै सिङाव थानानै माने थैलांनांगौबो जायो मालाबा समाव माइ गायनायफोरा ओरैनो बेखारबो थाङो मालाबा समाव आरो जोंनियाव माने खोब मोजांबो जायो आबादा मालाबा समाव माने बांसिन अखा हाबाय थायोब्ला अखानि दैया माने फोथाराव लोमनानै थायो बिनि थाखाय माने सोरबा आबादारिफोरा मालाबा समाव नांगौ रोखोमनि आबादफोरखौ मोना आरो नांगौ रोखोम गायदोंब्लाबो लुबैनाय बायदि आबादखौ मोना जायनि जाहोनाव सोरबा सोरबा आबादारि फोरा मालाबा समाव कस्टखौबो मोननांगौ जायो आरो नोंथां
औ औ नोंथां औ
माने जोंनि हालाम बा जोंनि ओनसोलाव माने गोदोनि समाव खोब मोसौजों हालौवोमोन बिदिनो मैसोजों हालौवोमोन। आथिखालाव जों बैफोरबायदिखौ जों नुला। दा जोङो औ नंगौ नोंथां दा जोङो बांसिनै मा होनो टेक्टर टेक्टरजों जों हालेवनाय नुसै। दा गोदोनि समाव ओरैबायदिमोन माने मोसौजों बयबो ज' ज'यै हालौफैनाय बयबो बयनिबो न'खराव थांनानै मोसौजों मालाबा समाव हालौहैनानै मदद हैनाय। बा बिदिनो ओं रायजोयैनो सोरनिबा न'खराव बा सोरनिबा न'खराव हायाब्लाथाय बयबो थांनानै मोसौजों हालेवना हैयोमोन दा आथिखालावथ' बैफोरबायदि जारिमिन बै गोदोनि सम बैफोरो गैलिया जायनि जाहोनाव जोङो दा बै गोदोनि थांनाय समखौ मालाबा समाव गोसोखांनांगौबो जायो बा मोनसे समाव जोंनिया मोसौजों हालौवनाया जोबैगोन। मानो होनोब्ला दा बांसिनै टेक्टरजों हालौवो जायनि जाहोनाव बांसिनै थाबै जोङो टेक्टरजों हालेवनानै माइ गायनाय बा माबा मोनसे आबाद मावनायाव जों थाबैनो हायो औ नंगौ नोंथां माने गोदोनि समाव मोसौ मोसौजों हालेवब्लाथाय बे मा होनो गोबाव सम लायोमोन जायनि जाहोनाव नांगौ समाव मालाबा समाव मोसौजों हालौव्लाथाय सम बायदियै हालेवखाङामोन। जायनि जाहोनाव बिनि थाखाय मानो हालौवनाय माने आबाद गायनाय समाव माने सम बायदि हालौवैनि जाहोनाव थालाङोमोनबो दा आथिखालाव जि समाव मा होनो साननै सानथामनि गेजेरावनो हालौवनानै माइबो गायनो हायो बा माइबो फोनो हायो बा खोथियाबो फोनो हायो बा बिनि अनगायैबो आबाद मावनो जेरै मटर बा दै मा होनो मेसें बोथोराव मटर गायनाय मटर फोनाय इदिनो आलु गायनाय बिदिनो बेसर आबाद मावनाय बायदि बायदि बिथिङाव मा होनो दा आथिखालाव टेक्टरजों हालेवनानै बै आबादफोरखौ गायनाय जायो बेनि अनगायैबो मा खासे गोरान खेथिखौ दै माने मेसें बोथोराव गायनायाव बै टेक्टरजों बा हालौवनानै गायनाय जायोबा गोदोनि समावसो जोङो माबाजों माबा गायनोब्लाबो बा बेसर आबाद मावनोब्लाबो आलु गायनोब्लाबो बा मटर आबाद औ मटर आबाद गायनोब्लाबो मा होनो? मोसौजों हालेवनांगौ जायोमोन औ गोबाव सम लायोमोन आरो गोदोनि समाव माने मोसौजों हालेवोब्लाथाय आथ खोब बिजि टेक टरजों हालौबाय साननै सानथामावनो फोनो हाबाय। मोजांबो दा आथिखालाव ना दायो मालाबा समाव माने थां गोदोनि थांनाय सम जारिमिन बा जारिमिन बायदि बै समखौ जों गोसोखांहर रोब्लाथाय बै समा माबायदि थांखो बै स मा माब्रै जोंनि समा बारलांखो मालाबा समाव माने गोसोखाङोबा गोसोखांनाय माने सम फैगोन बा मा गोसो खांगोनबो आरो जोङो मालाबा समाव नोंथां माने औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव माने बिदि आबादखौ मावो मालाबा समाव आबादा खोब मोजां जायो मा होनो माइ आबादा दा आथिखालावथ' जों मा होनो दा दैज्लां बोथोर दो बे दैज्लां बोथोराव साफ्रोमबो न'खरावनो दा आबाद गायनायनि सम बा सोरबा खोथिया फुदों बा सोरबा हाजिरा लानानै न'आवनो साब्रै साबा लानानै खोथिया गाइ खोथिया फुनानै माइ गायगासिनो दं बा औ नं गौ माने गुबुन लायै गुबुन माने माइ हानायाबो जायगा लायै जायगा माने गोदोनि समावबो आम बेलेग बेलेग मोन बा जोंनि हालामाव बेलेग बा बेलेग जायगायाव बेलेग बेलेगमोन होननानै जों खोनानो मोनोबा बेलेग जायगायाव बांसिनै हौवाफोरासो आबादखौ बा माइखौ हायोमोन होननानै जों खोनानो मोन बा जोङो नुबोदोंबो नाथाय जोंनि हालामाव बेफोरबायदि आब बाद हानायनि बेलायाव साफ्रोमबोनियाव समान आरो हौवायानो जा हिन्जावआनो जा बाहाय साफ्रोमबो समान मा होनो गुबुन जायगायाव गोदो माने बांसिनै हौवाफोरासो हानांगौमोननो माने हाहोयोमोन बैफोरबायदिखौ जोङो खोनानो मोन दों बा जों नुबोदों बा आथिखालाव बेफोरो दा गैलिया साफ्रोमबोनि सु आबाद मावनाय समावबा आबाद हानाय बा माइ हानाया दा समान नोंथां
औ औ औ औ नोंथां हेल' खोनादों ना नोंथां हेल' नोंथां हेल' नोंथां खोनादोंना हेल'